औ हाव खोनादों बा मा खालामासिनो नोंथां
आङो ओंख्रि संबाय दं नोंथां।
औ।
अ ऐ मेस्थादो नादो संबाय दं।
बा बरिआ ओमबा ना नोंथां। औ दे होमबा जोङो एसे सावरायलायनोसै बर'नि गाननाय जोमनायफोरनि सायाव एसे सावरायलायनोसै। ओ गोदो माबायदि गानोमोन? ओ माबायदि बानायनानै गानोमोन ओमफ्राय आथिखालाव जों माबाय दि नुनो मोनो बेखौ एसे माने। आ गोदोनि आरो आथिखालनि जों रुजुलायनानै सावरायलायनोसै आरो औ।
होमबा नोंथाङा नोंथाङा जागायग्रोदो अ गोदो माबायदिमोन नोंसोरनि नोंसिनि गामिनि खाथि खाला लोगोसे गामियाव
औ औ उम गाननाय जो गोदोनि जोङो बुङोबा गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ दख खना बेखौनो गानबोदों बा बेनो जोंनि गुबै ओ सिनायथि एबा जोंनि ओ हारिनि गानग्रा आइजोफोरा गाननाय। ओ। जि थिगबायदिनो हौवाफोराबो गाम-गामसा गानबोदों ओ बेनि उनावहाय आर'नाइ जोंनाबो आर'नायाबो जोंनिनो गुबै जों जायखौ ओ गे-गेदेर मानसिफो खौ मान होनाय बा जोङो ग- उम दोरोङारि बायदिसिना ओ फो-फोरबो एबा मोसानायफोराव जोङो बेखौ गोदोनायाव लायो। जान्जि खायो बेफोर खामानियाव जोङो बाहायो थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि समाव जोङो ओ बैफोर ओ दख'ना आर'नाइ बायदिफोरखौ माने ओ गावसोरनो दानानै गानदोंमोन आरो। बे दख'नानि बेलायाव जोङो ओ गुबैयै ए-एम्फौ फिसिनानै इ-इन ओ इन्दि ओ एम्फौ फिसिनानै इन दि निफ्राय इन्दि लुनानै गावनो थावख्रि लुनानै ओं जोङो दख'ना बा ओ जोमग्रा जि इन्दि जि बायदिसिना दानानै लानायख खौ जोङो ओ नुनो मोनोमोन। ओ लोगोसे जोङो बिफां ओ बिफां बिलाइ दा बिगुर एबा बिबारनिफ्राय जोङो आलदा आलदा माने गाब बानायनानै बैफोर ओ बै इन्दिया इन्दि खुन्दुङाव ओ गाब होनानै जोङो ओ लानानै द माने जि जानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो माने गासै खामानिखौनो माने मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै ओमफ्राय गावनो गावनि रोंगौथिजों गावनो न'आवनो बानायनानै गानोमोन आरो
नंगौ नंगौ नोंथां
ओ फैयै फैयै नाथाय आथिखालाव जोङो औ नुनो मोनो ओ दाथ' माने बांसिनानो बैफोर ओ इसान दानाय बा जि दानाय खामानिखौ माने रों रोंला ओ बैफोर दानाय बा आगर एरनायफो खौ जोंना दा गोद गोदोनि मानसिफ्राथ' गोबां रोख खोम रोखोमनि माने आगर एरोमोन ओ गावनो सोरजिनानै नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि आगर एरनाय आरो इसान दानायखौबो जोङो नुनो मोनलिया खम जानाय नुबाय आरो माने ओ गावसोर दानायनि गोग्गा होननायनि अनगायै जोङो ओ माखासे गुबुन ओ राज्योआव बा गुबुन हारिया ओ मेसिनजों दानाय माखासे दख'ना आर'नाइ गामसा बैफोर खौ माने खम दामावनो मोननाय बा गोरलैयै मोननायखौ जोङो ओ बजबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोन मोनगासिनो आरो दायो। मोनबोगासिनो औ नोंथांनि नोजोरावबो बिदिनो माबा मोनसे
जोंनियाथ' ओ दाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायथ' जों गोबां नुबोबाय जोंनि बर' मा मा बर' हारिनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्राय माने सि जोम जा जेबो ओ बायफेराखैमोन बिसोरो बायामोन ओ मिथिंनिफ्राय जि बेसाद मोनोमोन जेरै नों इन्दि ओ एम्फौनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनाय आरो बायदिसिना बिफां लाइफांनिफ्राय गाब होनानै होनाय मा आरो लोगोसे माने जिखुनुग जों दख'ना गा गामसा जा आर'नाइ दानायफोराव जेरै जोंबायदि गोबां जि ओ रोखोमनि महर होयोमोन जेरै फारौ मेगं मेगं ओ मेगननि इनिफ्राय लोगोसे आगर एरोमोन लोगोसे हाजोनि बायदिसिना मिथिंगायाव जि अ अ नंगौ नोंथां अ ए गोबां मेरला मिथिंगायाव जि ओ जिबायदि बेसाद दं बेफोरखौ एरखांजोबोमोन जोंनि बर' आइजोफोरा। गोबां रोंखा राखामोन आरो किन्तु बिदिनो जोंनि ओ गोदोथ' जोंनि बर' आइजोफोराथ' दख्ना गानोमोन। आरो गोदोथ' ब्लाउस आरिखोथ' जोंनि बर' माहारि गान्नाय नुवामोन बे ब्लाउस आरियाथ' गुबुन हारि निफ्रायसो फैनाय बुंनो थांबोला जोंनि ब आ गोदोनि आइजोफोरा बेफोर मा खालामामोन आरो जोंनि गोदोनि ओ सुबुंफोराथ' बांसिनानो द ब मा होनो गामसा गाननोमोन आर'नाइ लायोमोन बांसिन स'ला आरिखो बारा गानामोन। हि आरि अ दानायखो नो जोङो ओ जि जि फाननानै थायोमोन बांसिन गस्लाारिखोथ' औ। उ-उनावसो आथिखालावसो गाननाय नुबाय। बेफोरखौ दा बे जोंनि बर' हारिनिखो सोलायजोबबाय दं नाथाय किन्तु आथिखालाव बांसिन जोंनो बर' आइजो जा सुबुंफोरखौ गामसा दख्ना गाननानै ओंखारनाय नुला ओ बां सिन आथिखालाव जोंनि थ' आं ओ जेसेबां नुदों आथिखालाव गाननाय जोमनायनि औ गोबां सोलायदों आरो जोंनि गाननाय जोमनाय होमब्ला थ' जोंनि बर' सुबंफोरा बांसिनानो आइजो जा हौवा माहारियानो अ बर'नि बैसागो फोरबो एबा बाथौ फुजा आरि फोरबोफोरावसो बांसिन दखना गामसा गाननायखो
औ माने औ माने फोरबो फोरबोफोरावल' दसे सम गाननायखो जों नुनो मोनदों आरोना औ।
नुनो मोनला जोंनि बर' आइजोफोराथ' गुबुन हारिनि गाननाय जोमग्रा गाननानै गिदिङो जोंनि हौवा माहारिबो त' नुनो थांला बांसिनानो जोंनि बेफोरथ' गाननाय जोमनाय दाथ' दा जों गामि गफायाव बांसिन सोलियोसन गामि गफानि आइजोफोरा दख्ना आरिखो गानो।
उम नगौ
दखना आरिखो गाननानै थायो बेफोरबायदिनो सोलियो नाथाय जोंङो टाउन सोहोर नोगोराव थानायफोरखौ दख'ना गाननायखो नोखाया
नंगौ नंगौ नंगौ माने औ बेनो नोंथां जोङो माने बुंनो थाङोबा जोङो हौवाफोरा हौवा नि बेलायाव जोङो बेखौ ओ गाननाया। माने एसे सरासनस्रा बायदि। जायो आरो बयबो। जोंनि अनगायैबो। ओ आलादाफोराबो। गानो माने गामसाखौ गामसाखौथ' ओ जोंनिया आलादाफोराबो गानो नालाय जोङो बुंनो थाङोबा जोङो। माने ओ। माबाखौ ओ हारिमु खो हमथानायाव हौवासाफोरनि बे। गामसाजों बारा आं सोमोन्दो गैय बायदि मोनो आरो।
औ आं नो-नोंथां नोंथां आं नुनायाथ' गामसा गानो होनब्लाथ' हाखाफोरनि आगरा। गुबुन जायो बिसोरनि दानाया बे गुबुन उम रोखोमनि जायो जोंनिया गुबुन रोखोमनि माने। जोंनि बर'नि गा गामसाया एकदम। आलादा रोखोमनि आगर एरनाय माबानि। जायो आरो हाखा फैनाया गुबुन जायो। गुबुन माहारिनि अ बेयावसो। जोंनि गामसानियावबो जोंनि बर' माहारिनि सिनायथि दं। आरो जोंनि गामसाफोरखौथ' सि
औ थेवबो एसे औ एसे माहाय। गोरोबनाय जाफ्ला जाफ्रामहैयो नालाय माने ओ बांसिनै। फुंआव थांनोबा जोङो। आइजोफोरनि बेलायाव बुंनो हायो आरो माने द ख'नाया बेयो मोनसे आलादा। खा नालाइ आ इउनिक औ। रावजोंबो गोरोबखाया आरो जोङो। गानोब्लानो जों गोजाननिफ्राय आयो बेयो जोंनि अ बर'फोरनि दख'ना-दख'ना गानदों होननाथाय जोङो ओ माने गोबां मानसिफ्रानो आरो माने गोमोयोबो नायनानै। जोंनि बेे माने ओरैबायदि समायना नुयो जों बे दख'नाखौ गानोब्ला। माने ओ समायै सासे ओ बारा मोजां नङै आइजोखौबो जोङो जुदि दख'ना गाननानै एसे जुद दि फ्राद फ्रिट के देलायोब्ला बा स्राय स्राय गाननानै आ देलायनानै ओंखारोब्ला जोङो माने जोबोद समायना नुनो मोनो आर नुयो माने औ मानसिफोरनि ओ गोसोखौ बोनो हायो।
औ आरौ नंगौ नो अ आरो नोंथाङा नों थाङाथ' मि-मिथिदों जोंनि बर'नि गान्नाय जोमनाय जेरैबायदि दख'ना थावसि जा आर'नाइ बेफ फोरबायदि जि आइ टेक मोनदों ओ बारा गोबाव जायाखै बोसोरसे सिगाङावनो मोन बोबाय दा आरो आरो मानैस गाननाय जोमनायबो मोननो दंबावो जि आइ टेक मोनगोन होनना खोनादों
नोंगौ
आरो जोंनि बे जोंनि बे गाननाय जोमनायानो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नोंथां
नंगौ नंगौ जोङो ओ सब गासिबो थानांगोन जोङो लोगोसे हारिमुजों लोगोसे ओ ओ बिनो गाननाय जोमनाय ओ बायदिसिना ओमफ्राय जोंनो राव राव दावउनाय दामनाय देनाय राव हारिमु ओ गास गासैबो बिथिङानो जोंनाव थानांगोन होमब्लासो बे मोनसे हारि होननानै जों सिराय सिनायथि जागोन गोन गसंथानानै थानो हागोन मोनसे जों हारि होननानै जों जोंहा गासैबो दंखायो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय
उम
खननाय मोसानाय माने बेफोर गाससिबो गाससिबो जों गावनि मोनसे आलादा दंखायो होननानै होनब्लासो
नंगो नंगौ नोंथां
सिनायथि होनो हायो
औ अ खिन्थु खिन्थु आथिखालाव जोंनिया बे गाननाय जोमनाय दामनाय देनायसे लोरबां जाबोदों आरो गाननायफ्राबोथ' जोंनिया ओ मदार्न जाजोब्बाय कसुमान दा आरो सो गोदो गोदाय दख'नाफोरखौथ' दख'ना जा आर'नानाय जा गाम गामसाजा बायदिसिना जोमग्राफोरखौ बर' आइजोफोरा दायोमोन हिसानाव हिसानसालियाव नाथाय आथिखालावथ' गोबां ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि गुबुन हारिनि मेसिन आरिजो मोजां फव मोजां कवालिटिनि मोनला
औ
मोजाङै बेफोर आथिखालावथ' दे फारौ मैगं जा मेगन जा हाजो दिंखिया मेगन जा बेफोरखौ आ बेफोरखौ महरफोरखौ नुनो मोनला
औ माने औ आलादा आलादा बायदिसिना
जाबाय
माने आगरफोरखौ आबांजाब बां मानि गोदान गोदान सोलाबायनानै ओ जानला मोनला नाम होला बायनानै दिहुननाय
अ अ। बेफोरनो दा जोंनिया एसे थेर बेथेर जानानै दं बेखौ जों बर' समाजा एसे नायनो।
औ औ जों गाव गावनो ओ हमथानांगोन आरो बेखौ गाव गावनो फोथांनानै लाखिनांगोन बय आइजो आइजोफोराबो हौवाफोराबो।
अ अ दे होमबा नोंथां अ गोजोन्थों नोंथां। गोजोन्थों।